हेल' नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
आं मोनसे आयदा लानानै नोंथांनिस रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों सावरायनो टाइम सम मोनगोनबा
औ नोंथां
अ माने जोंनि ओनसोलाव बा नोंसोरनि ओनसोलाव जेरैबायदि गोदो माबायदि बिदि ना हमोमोन ना गुरोमोन बा आबाद मावोमोन नंङाब्ला माबायदि ना हमनाय आबाद मावनाय गासैबो माबायदि सोलियोमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायला सोलिबोगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंङो बेफोरनि बिथिंङाव बुंङोब्लाथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो थांदों आरो जोंङो गोदो जेरै आबाद मावदोंमोन जोंङो दानि समाव समाव आबाद मावनायखौबो बिब्दि नुनो मोनला आरो
औ
आबादनि बागैनो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो जोंङो औ गोदो जेरै आबाद फोथाराव जोंङो हालफोरजों हेवोमोन बा नांगोल जुंगाल लानानै जोंङो फुंङावनो सिखारनानै हेवनो थांङोमोन बिब्दिखौ जोंङो दानि समाव नुनो थांला आरो जोंङो दानि समाव गोदान मुगानि जा बायदि मेसिन बा ट्रेक्टर बायदिफोरखौसो बाहायनाय नुसै आरो आरो जोंङो आबाद मावनायावबो जोंङो गोदो जेरै बांसिन न'खराव बानायनाय हासारफोरखौ जेरै गोबोर हासार बायदिखौ बाहायनाय नुयोमोन जोंङो दानि समाव बिब्दिखौबो नुला आरो बांसिन जोंङो जेरैबायदि आबादा बांसिन मारै मोजां जायो बेखौसो सुबुंफोरा नागिरो नालाय बेनिखायनो जोंङो बांसिन रासायनारिक हासारफोरखौ जेसे हायो एसे होनायखौ नुदों आरो जायनि जाहोनाव जोंङो हाफोरखौबो गाज्रि जालांनायखौ नुदों आरो आबादा मोजां जाब्लाबो जोंनाव ओ बेफोरखौ जोंङो जायोब्ला देहाफोरखौबो खहा जानायखौ नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जेब्ला माइ आबाद मावोब्ला गोदो जेरै ओ माइ गायनायफोराव आइजोफोरखौ बाहायोमोन जोंङो दानि समाव आइजोफोरखौ बाहायनायनि अनगायैबो माइ गायनायाव बाहायनायनि अनगायैबो जोंङो जा गोदान मुगानि माइ गायग्रा मेसिन ओंखारदोंना बेखौ जोंङो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो बिब बिदिनो जोंङो ओ माइ हानाय समावबो बा माइ नानाय समावबो जोंङो बिब्दिनो मेचिनफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो गोदोसो जोंङो मोसौ हलिजोंनो मारा नानाय बा मोसौ हलिजोंनो बायदिसिना हाबाफोर मावनायखौबो जों नुयो आरो आरो जोंङो दानि समाव मोसौ फिसिनायखौनो बांसिन नुनो थांला आरो खायसेखौ जोंङो मोसौ गायफोरखौ खौल' ओ बायदिसिना गाइखेरफोरनि थाखायल' बांसिन सुबुंखौ फिसिनायखौ नुयो आरो
औ
आरो जोंङो बेनि अनगायैबो नोंथांङा बुंजों दे ना बायदि हमनाय जोंङो बिब्दिखौबो दानि समाव एसे खम नुयो आरो मानो होनोब ब्ला बांसिन दानि समाव आइजोफोराबो गावनि खामानिफोराव मुखुब जायोबा खायसे फोरा साख्रिफोर मावनायनि जाहोनाव बा बे खौ मावनायखौ नुनो थांलि आरो ओ गो दो जेरै गासैबो आइजोफोरानो ज' जालायनानै ना गुर गुरनो थांनाय बा ना हमहैनाय दंमोन नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ नुला बा जोंनाव बायदि फोथारफोराव हासारफोर बाहायनायनि थाखायबो जोंनाव ना खांख्राइफोरा एसे खम जालांनो हमबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो
दानि समाव बांसिन फोथारफोराव ना हमनायनि अनगायै गावबा गावनो फुख्रि बा बायदि बानायनानै ना फिसिनानै जानायखौबो नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिब्दिनो मा मा सोलायनाय जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने आबादनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' गोबां सोलायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां। गोदो गोदाय मोसौजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवनानै ओ मा होनो मोसौजों हालेवनानै माइ गायोमोन नोंङा होमबा। आथिखालाव ट्रेक्टर दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंखांबोबाय। टेक्टरजों हालेवनानै बा मेसिनारि दाजेमारिफोरजों ओ हालेवनानै गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां हा हालेवनानै आबाद मावनो हमदोंसै गोदो गोदाय मोसौ हालिजों सानस सेयाव ओ एसे एनै हायोमोनब्लाबो बेनिख्रुइ नै गुन थाम गुन गोबां ओम हालेवनो हानाय ओ मेसिनारि दाजेम ओंखारबाय नालाय बेखौ बाहायग्रा जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ।
गोदो गोदाय ओ मा होनो। ओ हा मिथिंगायारि हासारजों आबाद मावोमोन जेरै मोसौ मैसोनि खि हासुदैजों लानानै हासार बानायनानै बेफोरजों आबाद मावनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायो रासायनारि हासारजों ओ ओरैबायदि बुङो जे गोबाङानो बुङो आरो मिथिबोबायबो नुबो नुबोगासिनोबो दं। रासायनारि हासारजों माइ आबादानो जाबा जायखिजाया आबादा जोंनो आबादानो जा थाबैनो जौगानायखौ नुनो मोनो थाबैनो देरनाय थाबैनो फिथाइ होनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां गोदो गोदाय मिथिंगायारि ओ हासारजों जेरैबायदि ओ आ फिथाइ मोनोमोन बिनिख्रुइ बांसिन फिथाइ मोननाय जालांनो हमदों मानो होनबा खम समनि गेजेरावनो गासैबो ओम जाफुंनो हमदों आरो। मानो होनबा हालेवनायनिफ्राय हमनानै माइ गायनायाव गायनायसिम आरो गायनायनिफ्राय फिथाइ मोननायनिफ्राय आरो हानायसिमहालागै ओ गासैबो रासायनारि आरो मेसिनारि दाजेमजोंसो जालांनो हमदों गोदो गोदाय मान ओ बयबो गामियारिनि हौवाफोरा गामिनि हौवाफोरा ज' ज' थांनानै माइ हाहैयोमोन माइ हायोमोन बयबो गावबा गाव मदद होलायोमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो मेसिनारि दाजेमजोंनो माइ हानाय माइ ना नाय बेफोर गासैबो जालांनो हमदों। माने गावजों गाव जेबो ओ मोगा मोगि माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया गैया जालांदों आरो नङा होमबा नोंथां। गोबां सोलाय मोन नोहमदों आरो मा बुंबावदोंमोन मोनसे ना हमनाय नानि बाथ्रा बुङोबा दो गोदाय ओ जोंनि हिनजाव ओ गामिनि हिनजाव बा आइजोफोरा मा होनो ओ जेखाइ खबायाइ लानानै ना गुरनो थाङोमोन नङा होमबा? ज' ज' लारि लारि बिलो दंग' आरिफोराव बा फुख्रि बबबा दैमा दैसा फिसा जिरिनाय बैफोरबायदि जायगायाव दुब्लि फोथारफोराव ज' ज' थांनानै ना हमहैयोमोन। गोबां नाबो मोनोमोन। नाथाय बैफोरबायदि मोननाय नाया आथिखालनि आथिखालाव गोबां गोमालांनोबो हमदों। खायफा नाफोरा गोबां ना मोनोमोन गोदोनि दिनाव सिगांनि दिनाव नाथाय आथिखालाव नाफोराबो खम जालांनो हमदों। खायफा ना फोरथ' गोमालांनो हमदों। जोबनानै थांदों जायखौ जोङो दिनैसिम नुनो मोनफेरि ना बोदं गोदो जेरै बायदि ना दङमोन। जेरै ओ सें गोरि ना सें गो ना गोरि ना ओ मा मा फिथिख्रि बायदि रोखोमनि ना दङमोन नङा होमबा नोंथां। आथिखालाव बेफोरनि खायफा नाखौ नुनो मोनलिया गोमालांनो हमदों। नांगौ बायदि नायाबो गैया जालांदों। मानो होनोबा गोदोनि दिनाव ओ दै बानाफोरनि ओ माबाफो ओ ग्रोयबाना जानायफोराबो गोबां दङमोन। आथिखालाव अखानि बिबाङा खमायलांनो हमदों। दैबानाया खमायलांनो हमदों। बोसोराव खेबसे खेबनैल' दैबाना जानो हमदों। आथिखालाव गोदो गोदाय दैज्लां बोथोर होननाय लोगो लोगो दैबानानि महरानो ओंखारग्रोयोमोन नङा होमबा?
औ
बेयावनो दैबानाजों उसिफावनानैनो गोबां रोखोमनि ना फैयोमोन। बिलो बिलो माफोराव नाफोरा ज'मा जाना थानायफोरा ओंखारलांनानै आलाय सिलाय जानाय नुयोमोन आलाय सिलाय ना मोनोमोन। जेरावबो जेखैबो नानि आंखाल गैया जायोमोन। बेफोरबायदिनो गोबां सोलायबोनो हमदों। आथिखालाव बेफोरबायदि नाया मोननो थाङा जालांदों। मानो होनोबा आथिखालाव मोब्लिबारि ओ मोब्लिबारि दाजेमफोरखौ लानानै ना हमनो थांनाय जादों। जायनि जाहोनाव गोरलैनिफ्राय गेदेरसिम नाफोरा गासैबो थैलांनो हमदों। जेरै मोब्लिबजों बेटारिजों मोब्लिब बेटारिजों कारेन्ट स'ट लाइननि मोब्लिब सर्ट होनानैबो नाखौ बुथारनाय नाखौ हमनाय नुनो मोनदों। खेबसेयैनो बायदि गासैबो नाखौ ओन ओ जाय जायगायाव हमनो थांदों। बे जायगानि नाखौ खेबसेयैनो बुथारजोबनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो ओ हमनायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन आथिखालाव बेफोरबायदि नुनो मोन्दों। गोरलैनि गोरलैयावनो नाफोरखौ बुथारखाजोबनानै उननि जोलैनि थाखाय गैया जालांनो हमदों। बेनि थाखायनो नाफोराबो खमायलांनो हमदों नङा होमबा? नोंथां बेफोरबायदिनि थाखायनो नाफोराबो गैया जालांनो हमदों। जोबलांजोबनो हमदों जायखौ जोङो नांगौ ओ नुनायबो मोनाबो जानो हागौ इयुनाव खायफा नाया जोबलांनोबो हागौ। जेराव मोनसे नाखौ आं दिनैसिम नुनो मोनाखै बुंनाय खोनायो नान्दारब मे मान्दार बामे ना ना मा मबा मोनसे ना बुङोमोन बे नाखौबो। जोबलांबाय होननानै बुंदों। जायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनफेराखै गोदो बेनाया गोबां दङमोन होननानै खोनादों आरो।
औ
बेफोरबायदिनो जोबलांजोबदों आरो ना ना हमनायनि आरो गोदोनि ना हमनाय दानि ना हमनाय बुङोबाथ' आथिखालाव दंग' दंला एसे ओ जावना दोननाय दंग'फोरावबो ना दङब्लाबो बेफोरखौबो ओ गोदोनि दिनाव सिलिजों न'आवनो बानायनाय दाजेम सिलि ओ धामा बायदि रोखोमनि सारग्रा सारनो हानाय। ओ बेसाद खालामनानै आगजु खालामनानै नाखौ सारनानै हमनाय जायोमोन नङा होमबा आथिखालाव गास जेबो मेसिनारि दाजे मोब्लिबारि बा थाव हारिजों सालायनो हा हानाय मेसिनारि दाजेबजों ओ नाखौ दै सारनानै नाखौ हमनाय जायो। बेफोरनि थाखायबो गोबां सोलायनाय बेफोरफोरखौबो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो।
औ।
आथिखालावथ' गोबाङानो बेफोरबायदि गोदोनि बायदि ओ मा होनो सिलि बा जायखिजाया ना ओ दै सारनो थाखाय बानायनाय न'आवनो बानायनाय। आगजुफोर बानायनाय बेफोरबायदि बानायलिया आथिखालाव। मेसिनारि दाजेमजोंसो ना हमनो थां थांगासिनो। बेफोरबायदिनो गोबां सोलायदों ना हमनाय नाफोराबो। खमायलांनो हमदों खायफा मोब्लिबारि दाजेमफोर बाहायनायनि नि थाखायबो नाफोराम खमायलांगासिनो दं। जोबलांगासिनो दं जानो हागौ मोनसे समाव नाफोरा। गोबां खम जालांनोबो हागौ आरो।
औ।
नोंथांमोननिखि माबायदि सोलियो जेनेबा बेफोरबायदि ना हमनायफोरा।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों। ओ बिब्दियैनो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ ना हमनायखौथ' जोङो एसे खमानो नुबाय। ओ नाथाय जायफोरा ओ एसे ना हमनो थाङो बा सारहैयो बिसोरखौ जोङो नोंथाङा जेरै फोरमायदों जे गोदो ओ नास सारनो थाखाय जोङो बायदि सिलि बा बाल्थिं बायदि जों बाहायोमोन नाथाय जोङो दानि सम समाव ओ बिदिखौ बाहायनायखौ नुवा आरो बांसिन मसिनजों सारनाय बेखौ नुयो आरो। आरो औ। बेनि अनगायैबो जोङो खायसेखौ फुख्रि बायदि बानायनानैबो नाफोरखौ गावब गावनो हगारनानै सारना जानायखौ नुयो आरो नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समानोबो जानानैै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियानो बुंदों औ गोजोननाय थाबाय।